अ हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां अ नोंथां ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो दं? दाथ' नोंथां ओरैनो दं नोंथां।
अ नों नोंथांजों आङो माने आबाद मावनायनि सायाव एसेफोर माने सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो आं।
अ नोंथां ओ जेनेवबा
औ औ नोंथां जेनेबा नों मा मावनानै जेस सोलिगासिनो दं एबा
खालामगासिनो दं बेखौ फोरमायदो‌ नोंथां? जागोन नोंथां ओ जो जेन'बा नोंथां उम जिउआव थांना थानायावथ' मा होनो नोङो साख्रि बाख्रि नागिरनानैल'सो जाया नोङो नों मा राहा मोनो आथ थिखालाव बेजों थानायानो मोजां आरो मानो होनना बुंब्ला आथिखालाव गोबां सं रैखार लेखा फरा लों रोंब्लाबो उम नोङो ओ आथिखालनि सुबुं अनजिम मानि जा बायदि सुबुं अनजिमा बेयाव मा जायो उम नोङो ओ सरकारि साख्रि मोननांगौबा आथिखालाव इमान गोरलै नंला बेनिखायनो मा खालामनांगौ जोङो ओ‌ जोंनि मिथिंगाया जोंनो खाबु होखादों जे जोङो माखासे जों मा बेसादफोरखौ जों आबाद मावनानैबाबो जोङो ओ जोंनि जिउखौ खुंनो हायो। थिग बेबायदिनो ओ आङो मा खालामो उम ओ जों आङो मा खालामबाय दासान्दि ओ फाथो आबाद आरोना दाथ' फाथो आबादनि ओ सिजोन बा फाथो आबाद मावनायनि जोंहा सम उम बेनिखायनो आङो फाथो आबादखौ उम दा आङो मावगासिनो आरो गिबियावनो फाथो आबाद मावनोब्ला मा खालामनांगौ ओ जोङो बाजारनिफ्राय मोनसे मोजां रोखोमनि उम उम
ओस मोनसे जोलै बा बेगरफोरनि बेगर ओ बे बेगरखौ जोङो बायना लाबोनांगौ आरो आरो होनोब्ला जोंहा न'आवबो थाखायो आजिखालि जेनेबा बै खनस से मावनाय फाथो आबाद बेखौ जोङो बिनि बेगरखौ दोननानैबाबो जोङो फाथोखौ जों मावनो हायो दा बेबायदिनो जेब्ला जोङो बेगरखौ लाब्ला हो होनोब्ला जोङो ओ एसे बुरजा हाखौ जोङो एवनानै लादो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा फाथोखौ बेसेबां बुरजा गायनो हायो एसेबां मोजां। मानोना बियो जोबोद मोनसे रांखावरि बारायहोनो हाग्रा मोनसे‌ ओ आबाद आरो गिबियावनो जोङो हाखौ मोजाङै ओ एवनानै लादो एवना लाखांनायनि उनाव ओ जेब्ला जेला हाखरनिखौ बे एवना लाग्रोयो खनसे खननै एवबानो जायो जोंस खालिबोस सानो जे हाग्राफोरखौल' जोङो फोथैनो हानांगौ आरो अस अ बेनि बेनि उनाव मा खालामो
जोङो बेगरफोरखौ मोजाङै फोनानै होदो बा जोङो जेरै बे बेसरफोरखौ जेरै फोयो बिदिनो आखायाव लानानै थ्रि थ्रि थ्रि सार लाना होनांगौ आरो नोङो दुइ तन बिगासो गायबाबो जोंहा जथेस्थ' मुलाम्फा दङ बिनि उनाव नोङो मोसौ मैसोनिफ्राय बासायनो थाखाय नोङो माखासे
बेेराबा माबा खालामनांगोन आरो मुसारिफोरखौ जों खुंनानै होनांगोन मानोहोनना बुंब्ला बिसोरो मोसौ मोसौफ्रा फाथोबो जाया आरो नाथाय मा खालामो बिसोरबो फाथोआव जे गोबां हाग्राखौ दं बोफायो बेखौ जानो थाखायसो बिसोर बांसिन हाबो आरो बा मोनसे मोननैया थांफायो खुगायाव थेवब्लाबो बिसोरो
एसे गोखा मोनो नालाय ओंखायनो बेखौ बिसोर जाया आरोना अब्लाबो बिसोर हाबो हाबनानै बेयाव गांसोर मोजां मोजां रजायोयो बेखौ बिसोरो बासि बासि जायो अब्लाबो बेयाव बिसोर मा खालामनाय जायो बे फाथोखौ गाग्लिनाय जायो आरो बेनि उनाव बिदिनो फाथोआ देरोब्ला एसे जेन'बा गोरलैयावथ' मानसिफ्रा बेखौ भाजा जानो बा ओ ओरै नारजि दोलो नारजिथ जाया बे समाव फाथो दोलो बिदि जानो माखासेखौ फानो आरो जेनेबा नोङो नांगौ जेसेबां नों लादो जोङो फाथोआथ' ग्रौ ग्रौ गोजौ जायो नालाय ओंखायनो एसे एसे फुख'नानै होनांगौ होमबासो फाथोआ मोजाङै हानिफ्राय दैखौ बोखोनानै आरामनो बिसोरो थांनो खाबुखौ मोनो जोङो फाथो गथाय गासिखौबो लाखिजोबोब्ला बियो गावसोरनो रज'नो बा जौनो एसे खस्थ' जागोन आरो बिनि उनाव मा खालामनांगौ बिदिनो जा नोङो हायो बेखौ नोङो एसे गोरलैयावनो फानदो बेयावबो नों रां मोनखाबाय जेन'बा नों नोंनि ट्रेक्टर हालौवनाय बा बा बेरा दुमनाय बा मुसारि खानानै नों बेखौ बेंखनना होनाय बेनि माखासे रांखौ जोङो बेयावनो मोनखायो दा बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोजौ फोजौदो देरहोदो जौहोदो बिनि उनाव मा खालामो जोंनि बर'फ्राथ' जों जेनेबा नारजि जानो थाखाय बिलाइखौ खायो जोङो बिलाइखौ गोजौ जाबा बांद्राय नांखाया नालाय जोङो बे बिलाइखौ खाजोबनानै नारजिनि थाखाय फोरानो आरोना बे नारजिया बर' हारिनिथ' गोबां सोमोन्दो गोनां जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिया दिनै सरखारनिफ्राय जि आइ टिक मोनबाय नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव दा बिनिफ्राय नारजिनि उनाव जेनेबा जोंहा बेबो आरो फाद दंबावो बेयाव फाथो फाथो बे बिफां थालांनाय जों बेखौ जेब्ला जौ थायो अब्ला बेखौ दानस'नानै
दैयाव सोमनांगौ आरो बजा बजा खानानै बै दैयाव सोमब्ला जों बिनि मा मोनो बे फाथोनिफ्राय जोङो बे फाथोखौ जोङो जिरनांगौ आरोना सानि बिगुरखौ अब्ला बे जों जिरनानै आराम जिरजोबनानै फोरानोब्ला मा जायो बेयो मोनसे दुरुं जायो आरो ना बेखौ जोङो दुरुं महरै बाहायनो हायो बै दुरंआ मा जोंनि ओ आबहावानि थाखाय जोबोर मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जों बेनि दुरुंखौ बाहायोब्ला जोङो ओ बे प्लाटिकनिफ्राय ओंखारनाय जों बाहायनायाव खम जागोन बेखौ होननो हायो आरो ओम मानो होनना बुंब्ला जोङो प्लास्टिकजों दुरुं प्लास्टिक बाहायनाय बा प्लासटिक दिरुं बाहायनाय बे जोंनि माबानि थाखाय ओ हावानि थाखाय जोबोर गाज्रि मानो होननानैना बुोब्ला जों प्लास्टिकफोरखौ सावबाथ' बेनिफ्राय गाज्रि गेस ओंखारोना बै गेसा जोंनि आबहावगायाव लोगो नांनानै बिराद माखासे गाज्रि बिहोम बिहोमा खोख्लैयो दा बिनि उनाव जोङो बै बिगुर जिरखांनायनि उनाव जों बिगुरखौथ' जोङो दुरुंनो थाखाय फाननो हाबाय जाय हाथाय बाजाराव जोबोद दाम ओम बेखौ जोङो क कलकर खानायाव बांसिन दुरुं बाहायनो हर दा बेनिफ्राय जोङो बै थालांनाय बिफां बा जुगार जिरखांनाय बेखौ जोङो फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायनाय जायो बेजों मा खालामो जोंनि गामि ओनसोलावथ' बांद्राय गेस बाहाया आजिखालि बाहायबाय थेवब्लाबो जोङो गेस मोनस्लाबैयाव बा दैज्लां बोथोराव जोङो फैसा खामायनो एसे खस्थ' जायो नालाय बे समाव जोङो बे फाथो सेरनाखौनो जों अर' जरायनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो मानो होना बै समाव खना एसे गिसि गिसि जायो बा अखा अखा सियो अखा सेरो बा अखा सारस'नो बेनि थाखाय जोंनो अरखौ फोजोबनो थाखाय फाथै सेरनाखौ नांथारगौ आरो। गोदोनि दिनाव केरासिन बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव केरासिनाव बन्द' जाबायानो मोननो थांला केरासिननि। जों फोजोबनो हायोमोन नाथाय बिनि थाखायनो जोङो। फाथो सेरनाखौबो बाहायनांगौ जायो बे फाथो सेरा जोबोर मोजां खालामामो बेखौ जोङो आरामाव फोराननांगौ। आथिखालाव बिनि दामाबो जों बजासेयावाज बाजि रां गाहाम जाहैबाय माने मोननो थांना नालाय बुस्थुखौ। बेबादिनो नोङो फाथोखौ फाथो आबादा गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम। ओरैबायदि रांखावरि खामानियाव मदद होयो जे नोङो मुलाम्फाखौ आरामसे मोनगोन।
मोनगोन दा दा बिदिनो जोंनि सोंग्रा मावनांगौ बे आबादखौ। अब्ला नोंथाङा आं होनाय बाथ्राखौ मोजां खोनादोंना औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङ खोनादों। अ आबादाथ' मावनाया मावा आं नोंथां मानानि आंना मोनसे फिसा बागान दं आरोना नोंथां लवार बागान दङ बेखौ आङो जेनेबा माबायदि हायो मायो हानायनिफ्राय खोन्थासै आरोना आङो नोंथां जेनेबा गायनायाथ' जेनेबा जों गायनानैसो दोननांगोना बिनि थाखाय आं हानायनि प्रसेसखौ नोंथांनि सिगां सिगाङाव फोरमायना होनो सान सानदों आङो जेनेबा औ माने बै लबार होननाय बुस्थुखौ जोङो गायोबा न न' खाथियाव गायनो नाङा आरोना बेयो जों जे हां लायो जों बेखौसो बिसोरबो लायो आरोना जों अक्सिजेन हां लायोना जों बेखौ बेयावबो बिसोरो अक्सिजेनसो लाफायोनो। जे दस्रा बिफाङाथ' जेनेबा जोंङो। अक्सिजेन होनानै कार्बन डाइअक्साइदखौ गावसोर लायोना बेहा उल्था सो
याव।
एबा बेखौ गोबां सुबुंफ्रानो बुंनाय आरो ना। बिनिखायनो न' खाथियाव गायनाङा होनदों आरो माने बेखौ गायोबा जोंहा माबा मोनसे बेराम जायो होननानै बुंनाय आरो नंगौना नङा बेखौ आं मिथिया जायखिया आं खोनानाय राव आरो बेखौ फोरमायबाय आं नोंथांनि सिगाङाव बे बिफांखौ गायोबा जोङो गायजेनन्नायनिफ्राय लानानै जोङो स्नि बोसोर नङाबा दाइन बोसोर बेयावसो मोनहैनाय जायो जों बे बुस्थुखौ जोङो लबार एसे मोजां लबार दिरुनोबा दाइन बोसोर नांगोन आरो नोंनो मोजां देरनायजों आरो आथा ओंखारहैनायजों जोङो दाइन बोसोरानो नांगोन आरो गोरलैयाव हाजाया आरोना बै गोरलैयाव हायोबा बिनि बिगुरा गोबा गोबा जायो। हाजानाय जाया बिनि थाखायनो जोङो एसे नायथाव जानाय बिफाङा देरोबा जों हानो हायो आरो। बेयाव हानायनि माखासे प्रसेसफोर होननानै बुङोब्ला आङो बुंनो हागोन जेनेबा बा जोङो मोनसे सिखा दं जाय सिखाया जाहैबाय गेदा दा बोरैबा मा सिखा होननांगौ बेखौ जे जेने बा ओ मैगं हाग्रा नङा आरोना बे गावनि बे लबार बिफां हानो थाखायनो बेखौ बानाय नाय जाखादों आरोना आरो उम आथा आजावग्रा जों आथा आजावग्रा खुरैफोर दङ बेखौ जोङो बायनांगोन। लहा दङ आरो बेनि उना प्लेट ब्लेड दङ ब्लेदजों जोङो जेनेबा हाबाय हानानै दोबाय आरो बे ग-गनांगोन नालाय बेयाव खुरैयाव बेनि थाखायनो जोङो ब्लेडबो नांगौ आरोना ब्लेडआ बै ब्लेड नङा जोङो जेनेबा आसुगुर हालाबायग्रा जोङो खानाय सिननायाव बा दारि हग्रा बेफोरबायदि खानाय हग्रा बेफोरबायदि ब्लेट नङा आरोना बेयो माने बेयाव जोङो हानायनिफ्राय लाजेननानै जोङो फानजासिम बेयाव गोबाव सम नांगौ आरोना नोंथां जेनेबा फन्द्र दिनसोआ नांखागौ आरो फाननाय जासिम खालामनो थाखाय सान्दुंनि इसे सायाव सोनारो नोङो सान्दुं गोसा दुङोब्ला माने सप्तासेनि गेजेरजोंबो जों जों मोननो हायो आरो बिनि बाराबो लानो हागौना आरोना अखा हायोबा। जोङो बांसिनानो जों दैलां बोथोराव हानाय जायो दैलां बोथोराव हायोबा माने बारा बैयो आथाया बारा गयो होननानै जोङो मोनथियो एबा जों नुनोबो मोनखायो आरो मेसें बोथोराव हायोबा खम ओंखारो आरोना खम ओंखारनायानि जाहोनानो जाहैबाय मानि मेसेङाव दैया गाहायाव थाङोना बेनि थाखायनो बैयो दै दै गाहायाव थाङोब्ला बेफोरबो बांद्राय आथाखौ जेखिनि आथा होनांगौ बैबायदि आथाखौ बिसोरो जगायनानै लानो हाया आरो फिफांआबो। बिनि थाखायनो मेसें बोथोराव खम मोनो ओ जोङो हायोबा फुङाव हानांगौ नोंथां बे ल बारखौ फुङाव हानानै लायोबा जोंहा बारा मोनो दैलां बोथोराव आरो बे बियो अखा हायोबाबो मोना। आरोना जोङो जोङो हानायनि उनाव लाबोबाय लाबोनायनि उनाव जोङो थ्रि होननाय मोनसे दङ थ्रे थ्रे थ्रिथ' नङा थ्रे होनो जोङो साहा होनायाव बाहायो बेबायदिनो दङ जों बेयाव लिटार नै नङाबा लिटार थाम आथाबो होबाय बिनि उनाव नै लिटारसो दै होबाय आमफाय बिनि उनाव इसिद लगायबाय बेबायदिनो जोङो लगायखांनानै दोनबाय दोननायनि उनाव नेक्स्ट दिनखालि
दिनाव जोङो बेखौनो जोङो नानांगौ जायो आरोना। बेयाव मोननै रोखोमनि बेहा माबा दङ नाग्रा दं बे जाहैबाय मोनसे सिगाङाव समान खालामग्रा एबा एसे गोबा खालामग्रा रोजाथ' जागोन ना जोङो बे बुस्थुआ। बेनिखायनो जोङो गोबा खालामग्रा मोनसे दङ आरो बिनि उनाव मोनसे नेक्स्टआ जाहैबाय मा बेयाव आगर बायदि खालामो आरोना बेयो मोजाङै माने समायना खालामो। बेनि थाखाय जोङो नेक्स्टआव होनांगौ जायो मोनसे बावआव। बिनि उनाव होखांनानै जोङो लाबोबाय लाबोनायनि उनाव फोरानबाय बिदिनो सान सानसे साननै सानथाम बिदिनो सप्तासे नङाबा दस दिन बिदिनो फोराननायनि उनाव जोङो जेब्ला रानो अब्ला रान राननायनि उनाव आरो बेखौबो मा खालामनांगौ दुमबावनां गौआरोना। उखुन्दै होनानै बेखौ दुमबावनांगौ मोनसे न' बानायखानांगोन नोङो बिनि थाखाय एक्सट्रानो जाय न'आव जोङो बै लबार राननाय बेखौ जोङो होनानै बे न'आव सिङाव सोनानै जोङो दुमनो हायो। दुमनाया जाहैबाय जोङो ओ दंफां गुन्द्राजोंबो जों बन खालाम बन बायदि ओ माबानो हायो जोंनो अर नाङा आरो ना उखुन्दैल' नांगौ जाय बैयो उखुन्दैया जोंनि बे लबाराव आव गोजा गाब खालामगोन आरोना जाय गोजा गाब खालामगोन अब्लासो जोंनिया मा जायो बांसिन दाम मोनो आरोना नोंथां। बेनिथाखायनो जोङो दुमनायाबो गोनांथार नोङो दुमालासिनोबो फानहैनो हायो खिन्थु दुमाबा जोङो बै जेखिनि जोङो हाथायाव बेसेन मोनदों बै बेसेनखौ जों मोननो हा हाया आरो सेरसेयाव बिदिनो सेजौ गुजि नङाबा नैजौ बेफोरबायदि। मोनो आरोना जोङो बै समाव नोङो दुमनानै लाङाबा बेयाव मा जायो दामा खम मोनो आरोोना सेजौ बिदिनो बा दाइनजि नङाबा स्निजि बेफोरल' मोननो हागोन आरो बेबायदि बेबायदिनो जोङो लबार आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथ थां आरो बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम बुंनांगौआ नोंथाङाथ' बुजि खाबायना नोंथां।
औ नोंथां अब्लाथ' नोंथां जोङो अ ख्रि मावाब्लानो जेन'बा जों बिदि खालामब्लाबो द' आबादफोर मावब्लाबो जों जानो हायो ना नोंथां